औ नोंथां
दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ आं दायो आबहावा गुबुंले जानो आरो बेखौ माबोरै होबथानांगौ बिनि सायाव सावरायनो नो सानदों
औ नोंथां सावराय जागोन
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथि गायोआनो जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा माने गासै मानसि दुमसि गासैखौ मानानै जों आबहावा होननानै बुंनो हायो ओमफ्राय बे आबहावाखौ जोङो माबोरै ओ सरैखा खालामनांगौ एबा माबोरै जोङो गुबुंनायनिफ्राय रैखा खालामनो होननानै बुङोब्लाथ जों बुंनो हायो गिबियावनो जेनेबा सिगां समावहाय जोङो आबहावाखौ एसेबां मानि माने गुबुंले जानाय बा बिदिनो गेब्लेनायखौ जों मोननो हायामोन मानो होननानै बुङोब्ला सिगां समाव बेफोरबायदि माने गारि मथर बिदिनो दारिमि कल कारखाना बायदि रोखोमनि हा गिसिखानाय बेफोरबादिनो ओ गाज्रि गेस ओंखा खारनाय बेफोरबायदिखौ जों बारा नुनो मोनामोन जायनि जाउनाव जों सिगां आबहावाखौ बांद्राय माने माने एसेबां मानि गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरोना नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ गोबां नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव माने ओ जेरै थिंबो माने जेराव जों जा थायो बेफोरबो माने गासैबो बिफां लाइफां जों बुंफनाय हाग्रा बंग्रा गोजासोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो बेनिफ्रायनो सुबुं माहारिया जेरै ओ जेरै मेरैनो फैबाय फैनानै बेहाय बेयाव थानो लाबाय बेवहाय थानानै गाव गावनि नखर दाबाय बिदिनो संसार जाबाय जिउ खुंनांनाय बेफोरबायदिनो सुबुं अनजिमाया फैयै फैयै ओ एरनाय नि जाहोनाव गोबां जानायनि जाहोनाव जोङो माने माखासे थानो जानो बा सुबुं माहारिया थानो थाखाय जायगा नांगौ जानो लोंनो आदार नांगौ बेफोरबायदियाव माने खायसे मा होनो खायसे खायसे बे जायगाफोराव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांबाय आरो बेफोरावनो बिफां लाइफां जोंनो न' बां लुबाय बेबायदिनो बेवहायनो माने गावसोरनि जिउखौ दानो लाबाय बेफोरबायायदियाव जों गोबां माने बिफां लाइफांखौ दानफायनो गोनां जादों आरोना जायनि जउनाव माने दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला हा गिसिखानाय आरो अखा बुरजा हायोब्ला दैबाना जायोब्ला ओ गोबां ओ लोमसाव लोमसाव नाय आरो हा गिसिखानाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां माने मोननो थाङो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला जों गोबां माने खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो बिनि अनगायैबो गाहायै मोनसे बाथ्राखौ मख'जायो ओ मख'जाथावदि बेनो जाबाय बिफां लाइफाङा जोंनो मानसिनो माने थांनानै थानो थाखाय अक्सिजेन हगारनानै होयो आरो जोंनिफ्राय गनाय कार्बन दाय अक्साइड बिसोर सोबनानै लायो माने बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो दिनैसिम बे बुहुमाव थां थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जानानै जालांनो हागौमोन होननानै आं बुंनो सानो बिफां लाइफां थानायखायसो जोङो दासिम थांनानै दं होननानै आं बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो बे जों नागारनाय कार्बन दडाइ अक्साइदखौ बिसोर सोबनानै लायो बेबायदिनो माने जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो थांनानै थाबाय थानोब्ला बे बुहुमाव बिफां लाइफां बिफांखौ सरैखा खालामनांगौ आरो गायनांगौ होननानै आं बुंनो सानो बिनि अनगायैबो बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जोंनि जिउआव जोबोद जोबोरैनो गोनां होननानै आं बुंनो ओ सानो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो मोननो हायो जेरै सुबुं माहारिया मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे बिफां लाइफांफोरनि बा बेनदों बेनला मुलि बायदि रोखोमनि जाग्रा आदार बायदि रोखोमनि बुथुमनानै लानाय जानायफोरखौ जों मोननो हायो आरोना आरो आबहावा ओ गुबुंनायनि माने माखासे ओ जाहोन जाहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बायदिफोरखौबो जों जों मोननो हायो आरो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेस एबा गुन्दैफोरा बायदि माने ओ जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामदों होननानै जों बुंनो हायो आरोना बेफोरनि दैओंखारनाय गाज्रि गेस एबा उखुन्दैफोरानो आबहावाखौ गुबुंले खालामनायजोंबो लोगोसे जोंनि माबा सुबुं माहारिनि देहा खौबो माने खहा खालामफादों होननानै बुंनो हायो माने मानो होननानै बुङोब्ला बे निफ्राय उखुन्दैखौ ओंखारनाय उखुन्दैखौनो जोङो माने सानफ्रोमबो थांनानै थायो। थासान्दियाव माने हां लाबाय थानांगौ एबा जोङो जोंनि देहा सिङाव हाबलां होबाय थायो। थायो जायनि जाउनाव जोंनि देहाया माखासे बेमार आजार लोमजानाय साजानाय ओ बायदिफोरा माने जानो खाबु थायो आरोना आरो जों जानायखौबो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफां खौ ओ ओ संरैखा खालामनो थाखाय जेरै भारत सरकारा बा जुनखौ बिफां लाइफां गायनायनि सान महरै ओ माबादों माने खालामनानै होदों आरो बिनि अनगायैबो बा जोंनि अनगायैबो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ होननानै होननानै आ बुंनो सानो मानो होननानै बुंङोबा बिफां लाइफां गायनायनि जेबो सम एबा ओ बिदि ओ ओ दान थाया होननानै आं सानो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे समबा दानावल' गायनांगौ बे नङा गोसो जायोब्लानो गाव गोसो सो जाब्लानो जेब्लाबो जेरावबो माने गायनांगौ होननानै आं सानो। बेबायदि गायोब्लासो माने बिफां लाइफाङा ओ एरगोन बा बांगोन। जायनि गेजेरजों जोङो थांनानै थानो थाखाय ओ राहा लामा मोनगोन बा खाबु मोन मोनगोन आरो मानसि दुमसिनि अनगायैबो माने आबहायाव थानाय बिदिनो बायदि रोखोमनि जिब जुनार बायदिफोराबो गोबां माने खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों आथिखालावहाय बेफोरबायदि जेनेबा बिफां लाइफां दान थांफायनाय बिदिनो हाय गिसि गानाय बायदिनि जाहोनाव ओ जिब जुनार बा हाग्रा बंग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरा माने जायगा मोनै जादों थानो थाखाय जायनि जाउनाव न' ओ गामि खाथि खाथिफोराव थानाय सुबुंफोरनि न' बां बिदिनो आबाद फोथार बायदिफोरावहाय गोबां माने खहा खालामफैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बिनि थाखायनो जोंङो ओ बिफां लाइफां बिदिनो हाग्रा बंग्राखौ रैखा खालामनांगौ बा संरैखा खालामनांगौ होननानै आं बुंनो सानो। दा मोनो आरोना दा बेनि अनगायैबो ओ गिदिर गिदिर ओ नोगोर सोहोराव बिल्डिं लुनाय बा बिदिनो बायदि रोखोम रनि्रास सोलिनाय बिदिनो बायदि रोखनि जेनेबा गारि मथर सा हलायनायनि उखुन्दैनि अनगायैबो दारिमिननिफ्राय ओंखारनायनि अनगायैबो दाखोर दाला बिदि प्लास्टिक ओ गाज्रि बुस्थु सावनाय बा बिस गोनां माखासे मुलि मुवाफोरखौ बाहायनाय बायदिफोरनि जाहोनावबो माने जोंनि आखहायाव थानाय गासैबो माने हा दै गासै जेनेबा बिफां लाइफां बायदिफोरानो गाज्रि जायो होननानै आं बुंनो सानो आरो बेयो ओ जों नुबोबाय थानाय आरोना। दा बेफोरनिफ्राय ओ बारग'नो थाखाय जोंङो जेब्लायबो सांग्रां जानांगौ आरो आरो जों साफ्रोम मानसियानो माने बेफोरखौ उम माने सरिखा खालामनांगौ होननानै आं बुंनो सानो दा नोंथांङा ओ आबहावा गुबुं नि बागै आरो माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
औ नोंथां। आबहावा होनना बुङोबाथ' नोंथांङानो बुंनांखाबाय जेनेबा जोंनि सोरगिदिं थानाय जिब जुनार ओ दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाखौनो जों आबहावा होननानै बुङो नंङा होमबा नोंथां दा जोंहा आबहावा होनना बुंङोब्ला बेफोर जोंनि सोरगिदिं थानाय बायदि बेला जिब जुनार बायदि बेला हाग्रा बंग्रा बायदिफोरा जोबलांङोबा बेबायदि जोंहा आबहावा गाज्रि होननानै बुंजायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आबहावाया माबायदि गाज्रि जायो होनबा जोंहा गारि मथर बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोर आथिखालाव गायसन नुनो मोननाय जादों बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय बायदि बायदि गेस आरो उखुन्दैफोरा जेब्ला अक्सिजेनजों मिलायनानै जोंनि हांलानायाव जेंना सोमजिहोयो बे बेफोरबायदि जेंना सोमजिनायखौनो जों आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुंनाय जायो दानिया जों बुंनो हायोदि बेबायदिनो आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुंबावोब्ला जेरै दंफां लाइफां दाननाय हाग्रा बग्रा बंग्रा दानफायनाय बेफोर मानो जादों होनना बुंङोब्ला जोंहा आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव सुबुं अनजिमा थाग्रा खुलि नांगौ जानायलाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां फोरखौ दाननायखौ नुनो मोननाय जादों जायनि जााहोनाव आथिखालाव गोबां हाग्रा बं बंग्राफोरा जोबलांनायजों लोगोसे ओ बिदुंफोराबो बांबोनो बिनिखायनो जों आबहावाखौ संरैखा खालामनांगोन जों आबहावा माबोरै संरैखा खालामनांगोन होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा गारि मथर बाहायनायखौ एसेबाबो खम खालामनांगोन दारिमिनफोराव माबायदि जों दारिमिनखौ बाहायोब्ला बांद्राय गेस गवा एबा ओ बि नि अनगायैबो उखुन्दैया खम गयो बेफोरनि जों राहा लानांगोन आरो बिनि अनगायैबो जों जोंहा हाग्रा बंग्रा बायदि बायला ओ‌ बेबायदि दंफां बायदिफोरखौ दाननायखौ जोङो ओ खम खालामनांगोन अब्लासो जों
आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन जों बेखौ संरैखा खालामनो थाखाय गोबां एनजिअ फोरा खामानि मावलां मावलांगासिनो एबा मावगासिनो दं दासिमाव नाथाय ओ एन जिअफोर थासि यावबो जोङो गोबां बिफां लाइफांफोर दानफायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला बा जोंखौ नोंथाङानो बुंलांबाय जेनेबा आबहावा संरैखाथि सान फालिनाय एबा बिफां लाइफां गायनाय ओ‌ बिनि अनगायैबो जोंहा
गोबां ग्रुप जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदि बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जेरै सरकारफो रा गोबां अनसुंथाइ होनानै गोबां ओ ग्रुपनि सुबुंफोरखौ बिफां लाइफां गायनो थाखाय बिथोन होनायखौ जों नुनो मोननाय जाहैदों बे बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव आबहावा संरैखाथि होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों
औ
बिदिबा जोंहा समाबो जाना फैबाय नामा नोंथां
दा जोङो सावरायनो लानाय आयदाखौ बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
उम दे